औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां मा खालामदों नोंथाङालाय?
नै जिराय दुब्लि बारियाव जिरायगासिनो दं नोंथां।
ओ ओमफाय जाखांबायमोनना नोंथां? औ मा ओंख्रिजों जाखो नोंथां जाखांबाय जोंहाबो।
औ आंथ' आलु ओंख्रि आरो मेगियावना जादोंमोन नोंथां।
ए जोंहा ना नों थां माबासोमोन आलुजोंहाय जारि आरोना नोंथां।
औ नोंथाङा मानिफाफोर कल खालामदोंमोन नामा?
औ नोंथां आङो माने माखासे इदिनो सावरायनो ओ माखासे ओ जेनेबा मावनाय दांनायाव बाहायनाय आगजुफोरनि बागैहाय नोंथांजों एसे सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन आरो ना नोंथां। जेनेबा बे आगजुफोरखौहाय माबोरै बाहायनाय जायो मानो बाहायनाय जायो। मा मा दङ बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो होन
औ मोजाङानो जादों दे नोंथां आंबो दा ओरैनोसो दंखायोमोन नालाय।
औ दे नोंथां होमबा नों दे खोन्थाग्रोलाय जेनेबा सिखाफोरखौहाय जों मानि थाखाय बाहायनाय जायो?
औ थ' जेनेबा खामानि मावनो थाखाय गोबां रोखोमनि आगजु बाहायो जेरै खदाल रुवा सिखा हासिनि रयना आरो बिदिनो थायो। गोबां मा हाथुरा होनो आरो बिदिनो टेस्टार बायदि रोखोमनि मुवा माल माथा बाहायोना जोंथ' खामानियाव सोलिबाय थानाय माने न'खराव जेंना जेंसिफोरखौ माने सुस्रांनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय गोबां रोखोम खोमनि माब बा नै होननानै नोंथाङा आंनाव सोंदों जे खानि बाहायनाय सिखाखौथ' जों बेसिकेलि माने बांसिनैनो बिदि न'आव फिसा बिदिनो सिखायाबो माने गोबां रोखोमनि दं नालाय। सिखा खंखाइ होनो सिखा दाबा होनो सिखा मिट होनो सिखा बिदिनो बिराद गुबुन गुबुन रोखोमनि सिखाफोर दं आरो ना बे जों सिखा सिखा खंखाइ जेनेबा सिखा खंखाइ होनोब्ला गोलाव गोलाव बि दिनो आखाइ हमग्राया गोलाव जायो बेखौ जों बांसिनानो हाग्राफोर दाननो बा बिदिनो बारि बागान फोसाबनो एबा बिदिनो न' खाथिनि हाग्राफोरखौ फोसाबनो थाखाय बाहायो आरोना बे सिखाखौ। आरो बिदिनो खाफोर थायो सिखा दाबा इदिनो माबा बिदिखौ माने मैगं थाइगं हानो थाखाय न'फोराव जेरै सानफ्रामबोनि थाखाय जानो आलु बायदिसिना हानो थाखायथ' जोंनो सिखा नांगौ जायोना। होमबा बेफोराव माबानि थाखाय बे सिखा फिसाफोरखौ बाहायो आरोना नोंथां आरो बे सिखा मिट होनो बेफोर गिदिर गिदिर सिखाफोर थायो बेफोरखौ बिदिनो जों बांसिनानो बेदर दाननो थाखाय बा औवाफोर दाननो थाखाय नङा खि बन दाननो थाखाय बिदिनो गोबां माबा माबा बे दाननो थाखाय बाहायो आरोना नोंथां आरो सिखायाथ' जाबाय मोनसे से लहाजों बानायनाय बुस्थु सिखाया आरो जेनेबा बोरैबा मान सिनाव नांफ्राङोब्ला गोगोम जखम जायो आरो ना मानसि सिखाजों मानो होनोब्ला सिखाया ओरैबादि गोबौ जायो जाय सासे मानसिखौ खुथारनो। हानाय माबासिमबो लाङो आरोना नोंथां बे सि खाया औ सिखाखौहाय औ सिखाखौहाय बिदिनो खामारफोरा बानायो बि दिनो गोबां बिबांनि बिदुं आरो प्रेसार होनानै बिदिनो सिखा दाग्रा फोरा जेनेबा सिखाखौ देथाब देथाब गोबौ दाहार गोनां खालामो आरो नोंथां गोदोनि समावथ' माने बिदिनो दाहाल थुंग्रि जेनेबा बिदिनो दावहा नांनाय मानायफ्रावबो माने बाहायोमोन आरो गोदोनि समावहाय सिखाफोरखौ बिदिनो जोहोलाव जोहोलाव जो राजा रानिफोरा बिदिनो गावसिनि देसफोरखौ माने रायजो नि थाखाय सुथुरजों दावहा नांनायावबो बिदिनो सिखाखौ बाहायोमोन आरो। ना नोंथां सिखानि माने गो बां बाहायनाय दं आरो ना नोंथां सिखा गैयामोनब्ला दाबादि दियाव जेनेबा जोंना सोलिबाय थानाय समफोराव एसे दिगदार जागौमोन खस्थ' जाग जागौमोन जों बिदिनो औवाफोर दाननो बिफां लाइफांफोर दाननो बा बन दाननो खामानि मावनो थाखाय जोंहा खस्थ' जागौमोन आरो बिदिनो मैगं थाइगं फाननो थाखाय खस्थ' जागौमोन माने गोबां रोखोमनि जेंना प्रब्लेम नुजा थिगौमोन आरोना नोंथाङा सिखा गैयामोनब्ला दाथ' सिखाफोरखौथ' जों जेेरावबो मोनसै बिदिनो हाथाय बाजारफोरावबो फानो सिखाया सिखा गंसेनि दामानो बिदिनो गोबां लायो आरोना नोंथां बिदिनो सिखा लायि सिखा बेसे गिदिर सिखा सिखाया मा सिखा बिनि सायाव सोनानै माने सिखानि दामखौ माबायो आरोना नोंथां। फानो हाथाय बाजारफोरावहाय आजिखालिथ' बयनावबो सिखा थाखायो न'आव गंसेनि बाराया थाखायो सिखाफोरा गंथाम गंब्रैसोआ थाखायो आरो ना नोंथां
जेरै जेनेबा औ जेरै जेनेबा फिसा गिदिर बेफोरखौ मिलायनानै गोबाङानो थायो आरोना दा
औ सिखायाथ' दा जेनेबा गुबुन गुबुन रोखोमनि द जेरै बिदिनो गय गय सफारिफोर दानग्रा सिखाबो थायो मोनसे एक्सट्रा मडेलनि माने दाथाइयाबो दस्रा दस्रा गोबां रोखोमनि दं आरोना दा सिखाफोरा।
औ औ।
बायदि रोखोमनि सिखा बाहायो आरो होमबा नोंथांनाव आं मोनसे बिदिनो आइजेंनि बागै बाहायनो सोंसै होनबा नोंथां?
औ दे नोंथाङा सोंनो हागोन आं हायोब्ला
औ औ जे जोंनियाव थ' गोबां रोखोमनि आइजेंफोर दं माने खदालानो जा रुवायानो जा बिदिनो खामानि मावनायाव बाहायनाय बेफोर माने आइजेंफोरनि बागै एसे खिथा हरदो होनबा नोंथाङा आंनो
औ आङो नोंथां खदाल आरो रुवा बे मोननैखौ माने एसे एसे ससे ससे खोनथाहरनो नाजानोसै नोंथांनो
औ।
औ जेनेबा ओ जों खदाल होनोब्लाथ' माने बयबो मिथिखायोआनो जानांगौ नोंथां। खदालफोरखौहाय हा जावनो थाखाय बाहायनाय जायो बिदिनो ओ खोदाव खदालाबो बिदिनो बिदिनो गोबां बाहायनायफोर दं आरोना नोंथां ओ जेरै जों जेरै जोङो दाथ' दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो नोंथां अब्ला दा माने दैज्लां बोथोरावहाय माने खदाल गैयाबानो जाया होनजायो माने नोंथां खदाला माने मोनसे आबाद मावनायाव माने मोनसे गोनांथार आइजें आरो ना बेयो खदाला औ खदालखौहाय माने बिदिनो ओम मा ओ ओ दा बानि दैलां बोथोर नालाय दा बाय दियावहाय माने खदालखौहाय माने आ आलि खोनाय आलि खोनाय आरो आलि दाननाय बेफोरावहाय बाहायनाय जायो आरोना नोंथां। आरो बिदिनो अबावबा -अबावबा दैफोर जेनेबा दैफोर दानफ्लंना होनाय बबेबा दैफोर थेबथेनाय बेफोरावहाय बाहायनाय जाया आरोना नोंथां। मोनोना ओ बि ओ नोंथाङाथ' जेनेबा सिखाफोरनि बागै बुंबाय जेनेबा ओ सिखाफोरजोंथ' माने आलिफोर खोजाया ना नोंथां आरो आरो बिदिनो बे खदालनि खामानि जेनेबा बिदिनो हा हा जावनायफोराव माने सिखाफोरखौ बाहायनो हाया नोंथां। ओ खदालजों माने आरो बिदिनो जेरै होम न' लुनायफोरावबो खदालखौ बाहायनाय जाया आरो ना नोंथां जेरै मस्ला लगायोना नोंथां सिमेन्ट आरो बाला मिक्स खामनाय बेफोरावहायबो माने खदालखौहाय गोनांथि जायो आरो ना नोंथां आरो मा होनो ओ खदालावहाय माने न' लुनायावहाय माने बे फार्सथाव फाउडेसन ना मा होनो नोंथां बे हाख'र जावनानै दालाय औ बेयावहाय माने हाखर जावनो थाखाय बे खदालखौहाय माने नांगौ जायो आरोना नोंथां।
आरो खदालफोरखौ जेनेबा बिदिनो एन्जर खुसेंग्रा जावनायावबो बाहायोमोन ना नोंथां।
औ औ बिदियाव बाहायो नोंथां एन्जर, खुसेंग्रा जावनाय ओ दाथ' बिथिखौ बारा नुनो मोनला ओं एन्जर खुसिंग्रा जावनायफोरखौहाय मानोना बारा ओंखारलियाना बिफोरो ओ थेवब्लाबो माने गोदोनि समफोरारावहाय बिददि खदाल फोरजोंनो ओ बानाय जावोमोन आरोना नोंथां ओ माने ओ बिदिनो बबावबा माने हाखरफोर जावनोब्ला माने ओ खदालखौ नांगौ जायो आरो बिदिनो मायबा बुस्थु फबनो जेनेबा मायबा दाउफोर थैबाय ओ बा बिदिनो सैमा अमाफोर थैबाय बिदिखौहाय फबना दोननो थाखाय माने खदालफोरजोंहाय जावनाय जायो आरो ना हाखौ। हाखरखौ औ माने ओ खदाला माने ओं बे सुबुंनि जिउआवहाय माने ओ बे हाफोर जावनायाव मोनसे ओ मोजां बाहायग्रा आइजें आरोना नोंथां बे खदाल गैयामोनब्ला माने गोबां खस्थ' जागौमोन जोंहा बिदि हाफोर जावनो बा आबादफोर मावनायावहाय बिदि हा फोर सनस्रांनो हाग्राफोर सनस्रांनो हायो अदालतों। बेफोरदियाव आलिफोर खोनियावहाय माने खदाल गैया मोनबा जोंहा बिदिनो गोबां ख
औ नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय आरो नोंथाङा रुवानि रुवानि बागैबो बुंदोंमोन नालाय आं रुवानि बागैबो एसे फोरमायना होनसै आरोना नों थां ससेनो औ रुवाखौथ' माने जोङो बयबो सानो बन सिननो बाहायो बे नंगौ आरोना नोंथां बन सिननाय जों लोगोसेबो बिदिनो रुवानाबो बिदिनो एसे गोबां खामानियानो दङ। जेरै बिफांफोर दानफायनाय बेफोरदियावहाय माने ओ रुवाखौ बाहायनाय जायो आरो बिदिनो ओ गिदिर गिदिर जेरै बिफांफोर दा बिफांफोरनि मुराफोर बेफोरखौ जोङो सिखाफोरजोंहाय दानखावनो हायाबा दानस' नो हाया नोंथां। बिदियावहाय माने जोङो बे रुवाफोरखौहाय बाहायनाय जाया आरोना नोंथां रुवाखौहाय माने बिदिनो गोबौ उनना लानानै माने बिफांफोर दानफायनायाव माने मोजां जायो आरोना माने इजिसिन जायो आरो ना - सिखाफोरजोंबो हायो थेवब्लाबो माने सिखाफोरजोंहाय गोबां सम लानो नागिरो आरो ना नोंथां। ओमफ्रायो बिदिनो रुवा फोरजों दानोबा एसे खम समनि गेजेरावनो माने बिफांफोरखौ दानफायनो हायो माने दालाइ फोरो दाननाय मानाय बेफोरदियावहाय मिलायो आरोना बे रुवाया नोंथां।
उम नंगौ।
औ आमफायो नोंथांनाव माबाफोर सोंथि दंबावोमोन नामा नोंथां?
सोंथियाथ' गैलामोन जेबो।
औ बै जेनो ओ औ बुंलाय बुंलाय नोंथां। हेलौ औ जेनेबा ओ नोंथांमोननिखै जेनेबा बिदिनो मा मा आइजेंफोरखौ जेनेबा बांसिन बाहायनाय नुयो सिखानि अनगायै सिखा आरो खदालनि अनगायै नोथां खामानि मावनायाव बाहायनाय।
खिन्थु अनगायैहाय- आरो दंबावो माने गोबां हाथियारबो बाहायो आरो ना बिदिनो। रयनाफोरबो बाहायो बे जेनेबा माइफोर माबानि थाखाय माइफोर। खौ जमा खामनो थाखाय माइ फोराननायखौ बेखौ बाहायो आरो आरो होनबा नोंनाव मोनसे सोंनि आङो र'।
अ दे सोंलाय नोंथां।
उम बे होनोना जे माने बिदिनो खादा बायदिसिनाबोथ' थायो ना। आइलाफोरा बेफोरखौलाय औ बे फोरखौलाय मायाव बांसिन बाहायो माजों बानायो एसे खिथालाय।
औ खादाहाय नोंथां दानि जुगावहाय माने बिदिनो गोबां रोखोमनि ओंखारबाय नोंथां माने दा थ' प्लास्टिकफोरनिबो रबार रबारफोरनिबो ओंखारबाय नोंथां खादाया। ओमफाय माने ओ गोदोनि समावहाय माने खादाहाय बांसिन औवानि औवाजों हेबनाय बा राइदिंफोरजों हेबनाय जायोमोन आरो ना नोंथां। ओमफाय बेफोर खादाफोरखौ माने जोङो बांसिनानो जेनेबा मैगंफोर दोननाय बेफोरावहाय मैगंफोर खानो थांनायावहाय लाङोमोन आरो नोंथां। ओमफायो औ बि दिनो खादाफोरनाबो गोबां बाहायनाय दंमोन नोंथां। खिन्थु ओ दायो समा एसे जाबाय बेखौ उनावहाय रायलायहैफिनसै नामा नोंथां ना।
जायो नोंथां।
औ दे नोंथां औ दे।